अ हेल' नोंथां औ नोंथां औ खुलुमबाय थाबाय नोंथां नोंनिसिमबो
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय नोंथां
औ नोंथाङा नोंनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ फिन नोंनोबाव आरो बाव खनसेबाव जासिहरनाय जाबाय
औ नोंथां आं नोंथांजों ओ जोंनि दोरोङारि नाफाम नाफामखौ बोरै बानायो आं नोंजों बे आयदायाव एसे सावरायनो होननानैसो ओ फन खालामनाय जादोंमोन नोंथां
औ नंगौ नंगौ हागोन दे सावरायनो हागोन दे हागोन दे सावरायजागोन दे
बेबायदिबा आं आं बुंनो -सै नोंथां
औ दे दे दे जागोन दे
जोंहा गिबियावनो नाफाम बानायनो थाखाय जोंहा ना नांगोन ना गोरान ओ ना गोरान ओ गिदिरब्लाथाय बारा मोजां जाया बेनि थाखाय -खायनो जोङो नाफोरखौ फिसा फिसाखौ लानांगोन जेरैहाय ना फिथिख्रि ना मावा ओ ना लाव फुथि बेफोरबायदिया जोबोर मोजां जायो आरो
औ औ
नाफोरा फिसा फिसा जानो नांगौ आरो बेनि उनाव जोंनो नांगोन ओ थास' थास' गोसोमाबो जायो थास' गुफुरबाबो जायो आरो थास' दु दालि होननाय बेबो जायो ओ जोंहा बांसिन मोजां जानाया बुङोबा गोथाव जानाया बुङोबा जोङो थास' गोसोमजों बांसिन गोथाव जायो होननानै जों बयबो ओ मिथियो बा बुजियो दा आङो नोंथांनो ओ माबायदि बानायो आं बेखौ नोंथांनो फोरमायलांनो आखायाव लाबाय
औ जागोन दे जागोन दे
दा जोंहा गिबियावनो ओ ना गोरानखौ ओ गेस्रेम जानाय बायदि -दि सान्दुं बा अराव मोजाङै फोराननांगोन आरो
औ औ
ओ बेनि उनाव जोंहा ना गोराना जेब्ला रानो अब्ला जोङो उवालाव बेखौ फुद देनो नांगोन
औ
बेखौ देनानै मिस मिस मिस खालामनांगोन आरो बेखौ जेन अन गुन्दै बा ओ बे मोनसे मैदाफोरबायदि गेब्लेहोनांगोन आरो। मिस मिस जानांगोन ओमफ्राय बेनि उनाव जोंहा नाया गेब्लेखांनायनि उनाव जोङो बेयाव थास' थास' गोसोम देन्थाखौ होनो नांगोन बे देन्था खौ जोङो औ मोजाङै सुनानै लानानै ओमफ्राय बेखौ जुदि थास' दुदालि होयोबा जों थास' दुदालिनि बिगुरखौ जिरनानै ला नानै फिसा-फिसा थुख्रायाव हानानै लानानै होनो हायो आरो बेबायदि नङा एसे लोगो लोगो सुनानै होनाय ओ जोङो एसे ओ दैखौ सरगार होनांगोन बेयाव सुयोबाथाय दै फैफायोथ' नोंथां। बे दैखौ जोङो सरगार होनो नांगौ। बे दैया सरगारबासो जोंहा होनांगौ आरो लोगो लोगो बेबायदि सुनानै लोगो लोगो होयोब्लाथाय माने दैयाबो थांफायो। जेन दैया थांफाया बेबायदि आरो नोंथां बेबायदि ओ दैखौ सरगार होनानै जोङो गोसोमनि देनाखौबो जोङो बेबायदिनो थुख्रा थुख्रा फिसा फिसा हानाय ओ जोङो एसे एसे हरग्रोनांगौ आरो खेबसेनो जोङो ज' होनो नाङा। ओ नांगौ बायदि होनो नांगौ माने अफाद्राय जायोबाबो जोंहा दैलेले जायो, दैले जायोबाथाय बेयो नाफाम महराव जानाय नङा आरो। बेनि थाखायनो जोङो एसे एसेयै हरहोलांबाय थानांगौ। जेन जायोबाथाय बेखौ होआलासिनो दोननो हानाय बाराबाबो मिथिबायना नोंथां? ओ बेबायदि नो जोङो नाखौ गुन्दै बा मिस मिस खालामनायनि उनाव जोङो ओ थास'खौ एसे एसे हरनानै जोङो गाहेनजों बेखौ देबाय थागोन आरो औ। देनानै जोङो जेब्लासिम ओ बाराद्राय जोङो ओ। बेखौ बाराद्राय गेब्लेहो ओ गेब्लेनाय माने गेब्लेहोगोन। गेब्लेहोनानै जोङो बाराद्राय गिसि बा दैले खालामा आरो। एसे गथा जानाय बेसिमसिम खालामनानै जोङो बेखौ ओ। जेनेबा हमनानै ला जोङो बेखौ रेडि जायोबाथाय बा जोंना देनाय
औ।
जायोबाथाय जोङो माव दोननो हायो आरो बेयो जोंहा गिबियाव जोङो औवानि हासुं, औवा बुरखा जाय औवाया गिदिर गिदिर जायो। ना नोंथां बेखौ जोङो फारसेथिं गानथि लानानै ओमफ्राय फारसेथिं गानथि लानाङा आरो जोंहा मोननै रोखोम औवाया होजायो बेयाव जोङो औवा माखाल आरो औवा बुरखा बयनिख्रुइबो गिदिरसिन। आरो मिडियामनि बा बाराद्राय गिदिरबो नङा बाराद्राय फिसाबो नङा। बेबायदिनो बेखौ होजायो बेखौबो होजायो आरो ओ पयाम जेराव जोङो मे थाइ बायदिसिना बाइयो बा सक्लेट बायदिसिना मोनो बैफोरबायदिनि सक्लेटनि थेमायाबो बा पयामाबबो जायो आरो, बेयाव जोंहा बथलनिबा साबसिन जायो। मानो होनबा जाहा लबरनि होयोबाथाय एसे गाज्रि जानायनि चान्स थायो बेनि थाखायनो जोङो ओ लबरनिखौ होनो नाङा आरो। बेनि थाखायनो जोङो हासुंफोरावबाथाय मोजांसिन जायो ओ औ बेबायदिनो जोंहा देना देनाया जाखांनायनि उनाव जोंहा सामुस बा माबा मोनसे आखाइजोंनो सोनानै नारसो नारसो दोनहरनांगौ आरो बे हासुङाव नोंथां
औ औ।
बेबायदिनो नारसो नारसो दोनहरनानै जेब्ला बुङो अब्लाथाय जलायसेसो जलायसेसो सोआलासेनो दोननांगौ आरो हासुंआव माने कमप्लिट बुंहोनाङा नाफामखौ जलायसे सो दोननानै बेखिनियाव जोंहा थालिर बिलाइ गोरान
औ
मोनोना नोंथां ओ बे थालिर बिलाइ गोरानखौ लाबोनानै ओ होथेनांगौ आरो होथेनानै आरो बे थालिर बिलाइनि सायाव जोंहा बे अर सुनाय हाथफ्लाना नोंथां बे हाथ'फ्लाखौ जोङो ओम दैजों लगायनानै ओ गथा खाहोनानै जेनेबा मिस मिस लगायनानै गथा जेनेबा लारु
औ।
लारु जानाय खालामनानै जोङो ओ बेनि सायाव मिट मात होथेनांगौ आरो लारु खालामनानै मिट मात होथेनानै ओमफ्राय मोनसे प्लास टिक लादो नोंथां प्लाटिक लानानै बेनि सायाव ओरै खोबनानै ओमफाय थिप माबा साइकेलनि थिप बा गारि टायार ओ गारिनि थिप बेफोरजों मो जां बारहाबि बादि खाथे नांगौ आरो नोंथां।
औ औ औ।
जोंहा आं दहाय ओ नोंथांनो खिथालांनो बावदों जोंहा मस्ट इम्परटेन्ट ओ बयनिख्रुइ गोनांसिन जानाया जाहैबाय जों खारै होनांगौ खारैया जाहैबाय जोंनि बे नाफाम ना नोंथां बे ना फामा माने जेन ओ एम्फौ बा मैखुन सुवा बा गाज्रि जाया बेनि थाखाय जोङो बेखौ ओ नारहो बे औ बे खारैखौ होथारनांगौ आरो नोंथां औ बे खारैखौ होथारनांगौ ओमबाय बेबायदिनो मिट मात खाथेनानै जोङो अर अबदाब बा जोंनि ओंखाम संग्राबा ओंख्रि संग्रा अरदाबनि खाथियाव दोजायो बा अदाबनि खा थियाव दोनाबाबो मोनसे ओ मोजां जायगायाव दोननो नांगौ आरो
औ औ।
बिदिनो बेखौ जेब्ला खाथेेजोबनानै दोनखाङो अब्ला जोङो बेखौ ओ जिबा दिननि उनाव बा ओ से दान नि उनाव बा नै दाननि उनाव जाजायो आरो बेयो ओ जिबा दिननि उनावनो जाजायो नाथाय जेसेबां गोबाव थायो एसेबांनो बेयो मोजां जालाङो आरो गेब्लेलाङो ओ नाया मोजां मिस मिस गेब्लेलांनानै ओ सेवनाय बा सेवनाय सेवनायबाबो गाज्रि सेवनाय नङा दैे बियो गेब्लेेलांनानै सेवनाय माने बे बेबायदि जायोबासो मोजां जायो आरो नोंङा नोंथाङा जेसेबां गोबाव दोनो एसेबांनो नोंथाङा मोजांखौ मोनजालांगोन होननानै आं बुंनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोङो जेब्ला बानायनानै जायो अब्ला नोंथाङा गामि दरसे नाफाम संदोंलै ओइ सोराबा बेबायदि होनलायनाय बुंनोखौ खोनानो मोनगोन आरो नोंथाङा । बिथाङाबो बेफोरबायदिनो माबा मोनसे ओ ओ ओ जेनेबा मैखुन बायदिसिना माबा मोनसे बानायनायनि बागै नोंथाङा ए सेफोर रोंगौथि दं नामा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ आंबो दा सान्दै न'खराव मैखुननि आबाद मावनाय खालाम बाय दङ न'खराव आं बेनि सोमोन्दै एसे बुंथिना होनि नोंथांनो बिखौ माबोरै बानायनाय जायो माबोरै बानायनानै माबोरै फालांगि खालामनो हायो एबा न'खरफोराव बानायना जानो हायो जेनेबा दिनै गिबियावनो मैखुन बानायनो था खाय मानि नांगौ जायो होमबा जोंनो मैखुन बानायनोबा बै थांनाय बोसोरनि माइ आबाद मावनायनि उनाव जिखिनि जिगाब जिगाब बे जिगाबा जोंना आग्लायना थाया होमबा बे जिगाबनि जिगाबखौ जोंनो गोनांथि जायो आरोना । बे जिगाब नङाबा जोंनो मा जायो बेसर साबा जायखौ जों बेसरखौ फेरखांनायनि उनाव बेसर साबा मोना होनबा बे बेसर साबा नङाबा बे जिगाबखौ जोंनो नांगौ जायो । जोंनो गिबियावनो बै बे बेसर साबा एबा जिगाबखौ जोङो दैयाव सोमनांगौ आरो ना दैयाव सोमना दोननांगौ सान से दैयाव सोमना दोनखांनानै बे जिगाब साबाखौ मा खालामनांगौ जोङो रुनांगौ अराव रुनानै बे जिगाब बेखौ जोङो एसे फोरानस्रोनांगौ रुखांनायनि उनाव फोरानस्रोननानै एसे जेब्ला रान फुनला जानानै एसे गिसिदोब गिसिदोब जाबाय बियो बा आ बांद्राय गिसिद्रायबो नंला गोरानद्रायबो नंला माने
औ नोंथां
जिगाबखौ मा खालामनांगोन दानफ्लेनांगोन दानफ्लेनानै जोङो बे जिगाबखौ दानफ्लेजोबनानै मोजां दानफ्लेजोबनांगोन जोङो दानफ्लेजोबनानै मिहि मिहि मिहि खालामामनानै मोनसे पलिथिन बा प्लास्टिकनि मोनसे मोनसे थफ्ला खा मोननाय जायो बे बिस लिटार दै लाग्रा गैया होनबा बिनिफ्राय एसे फिसासिन मया दस लिटार बिदि फिसा फिसा प्लास्टिकनि पलिटिन मोनो । बेयाव जोङो मा खालामनांगौ गुबै खोथाया जाहैबाय जोंनो मा नांगोन बै जिगाब जिगाबाव मैखुन बै मै मैखुननि सिपन होनो जा सिपन माने मैखुननि जोलै बेगर बे बेगरखौ बे जिगाबाव माने सिरबाङै जिगाबजों बेगरजों नारसो नारसो बांद्राय गेसें गेसेंबो नंङा बांद्राय रोजाबो नङा बे जिगाबखौ जोङो नारसो नारसो बै पलिटिन बा सिलिण्ड डार होनो जों जायखौ बेखौ बेयाव नारसोनानै सोना दोननांगौ आरोना नारसोनानै टाइट माने मिट माद नार सोजोबनानै बेखौ खाथेनानै दोननांगौ ।
औ नोंथां औ ।
बेखौ मा खालामनांगौ बे खाथेनाया बे सिलिण्डार जायबा जिगाबाव जों मैखुननि जोलैखौ बेगरखौ सोबाय
बेखौ जोङो फिसा फिसा गुदुं हाफ्लंनानै होनांगौ बे प्लास्टिकआव फिसा फिसा ओरैनो फिसा फिसा जेनेबा हाफ्लंनानै थु थुफ्लंनानै होनांगौ ओरैनो मोनब्रै, मोनबा मोनब्रैसो बिदि हाफ्लंना होनांगौ । बिदि थुफुंनायनि उनाव मा खालामनांगोन जोङो बेखौ बेखौ दोननो थाखाय जोङो मोनसे न'नि गोनांथि जायो आरो बेसेबा गिदिर न' बेखौ नोंथाङा बे न'आव माने बे सिलिणडार जायबा बे जिगाबनि थफ्ला जेराव जों मैखुनखौ सोबाय मैखुन बेगर सोबाय बेखौ सिरिबाङै गोजौनिफ्राय गाहायसिम ओरै आलायनांगौ माने मोनसे सिलिंदार मोनसे थफ्लानि सायाव मोनसे मोनसे थफ्लानि सायाव मोनसे । बिब्दि आलाय आलाय आलाय गोजौआव दोननांगौ माने बिदिनो गाहायनिफ्राय गोजौसिम । बिनि दोननायनि ओंथिया जाहैबाय माने बेयाव माने दैनि गोनांथि जायो बेयाव नोङो सारनांगोन माने बेहाय स्प्रे मेसिन बा नोङो माबा मोनसे आदब खायदा जों नोङो दै सारनांगौ जायो बे थफ्लायाव बे थफ्ला सायाव नोङो स्प्रेजों दैखौ फ्राव फ्राव फ्राव सारनानै होबाय थागोन मानो होनोबा मैखुननि गुबै नों मैखुनखौ रज' होनोब्ला नोङो मा खालामनांगोन मैखुननो मा नांगौ दैनि गोनांथि जायो दैनि गोनां थि बेखौ माने गुसु जायगायाव बे मैखुनखौ दोननांगौ जायो बे माने मैखुना मैखुन दोननाय जायगाया एसे गुसु जानांगोन आरो ना गुदुं गुदुं बिदुं गोनां जानो मोननाय नङा ।
ओ